औ नोंथां औ औ नोंथां दे औ नोंथां खोनादों खोनादों
औ नोंथाङा सम होनो हागोन ना?
औ औ हागोन नोंथां हागोन
आयदा बादियै फालांगिनि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां
औ जागोन नोंथां नोंथाङा जागायजेनदो
जोङो फालांगि बेफार फालांगि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो गोबां रोखोमनि नुनो मोनसै नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
उम दानि मुगायाव जोङो ओ बेफार फालांगि खालामनानैबो जोङो जिउ खुंबोगासिनो थानायखौ नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
जेरैहाय जेरैहाय बेफार फालांगि बुङोब्ला जोङो जेरै दाउ बिदिनो जिब जुनार बेफार फालांगि खालामनायखौबो नुनो थांसै आरो बेनि अनगायैबो जोङो मैगं थाइगं बा बिदिनो जि जोम बेफोरबायदि बेफार फालांगि खालामनानै जोङो जिउ खुंबुंनायखौ नुनो थांसै आरो नोंगोना नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
ओरैनो दानि जुगाव खमैबो जोङो मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला जेरै जिरायनानै थाया जोंनि ओनसोलावहाय ओरैबायदि नुनो थांसै माने आइजो माहारि बा हिन्जाव माहारिफोराबो ओरैनो जिरायनानै थालिया जेरैहाय जोंनि दा खाथि खालानि दखान बा गला बा हाथाय बाजारफोराव जोङो आदै मादैमोनखौ नुनो थांसै जे ओ सो सोरबाया जिनि गला बा सोरबाया साहा गला सोरबायाबा फिथा साहा सोरबाया मैगं बायस'नानै फाननाय बा न'वाव एसे आबाद मावनाय थानाय बेफोरखौबो मा लांनानै जों फानहैनायखौ नुनो थांसै आरो नोंगोना नोंथां।
औ नंगौ नोंथां
उम दिनै बांसिनैनो जोङो नुनो थाङो जे जोङो आइजो माहारि खौ ओरैबायदि नुनो थांसै जों बांसिनानो सिनि गला होनाय बा सिनि दखान होनायखौ जोङो दानि मुगायाव जोङो नुनो थांसै आरो दख'नानि दखान बा बिदिनो ब्लाउस बायदिसिना बेफोरबायदिनि दखानखौ जों होनायखौ बांसिन रो खोमैनो जों नुनो थांसै आरो नंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां
आरो बेनि अनगायैबो जोङो हौवाफोराबो जोङो बेफार मावनायखौ बा बेफार फालांगि खालामनायखौ नुनो थांसै। जेरैहाय जोङो अमानि बा न' ओ दाउ फारौ हांसो बेफोरबायदिखौ गला होनानै जोङो मा दाननाय बा मानाय बे फोरबायदि बेफार खालामनायखौबो नुनो थांसै आरो थिग बेनि अनगायैबो जोङो जों जेरैहाय गय नारेंखल बायदिसिना फिथाइ सामथाइनि बेफारखौबो जों मावनायखौ नुनो थांसै आरो नोंगौना नोंथां?
औ नंगौ नोंथां नंगौ।
बेनि सायावनो बा बेनि बागैनो नोंथाङाबो माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ जागोन नोंथां आंबो फंनैसो बुंनोसै अ नोंथाङा ओ मा होनो बेफार फालांगिनि सायाव जि माखासे बुंलांबाय बेयो खसायना सैथोखा नंगौ। मानोना ओ जों दिनै नुनो मोनबोदों। गोबां मानसियानो जेनेबा बेबायदि बायदिसिना ओ बेबायदि बेफार फालांगि खालामनानै गावनि नखरफोरखौ बिदिनो दैदेनलांबाय थादों। गावनि नखरफोरखौ बिदिनो गावनि नांगौ जानायफोरखौ बिसोरो माने सुफुंनो हादों आरो।
थारैनो
जोङो बेफार फालांगि होनोब्लाथाय जों माने बायदिसिना रोखोमनि जेनेबा जों बेबायदि बेफार फालांगि खालामनायफोरखौ जों नुनो मोनबोदों आरो। ओ आथिखालाव जायनोखि माने सिगांनि दिनावथ' बेबायदि जेनेबा बे आइजो माहारिफोरखौ बेबायदि बेफार फालांगि खालामनायखो जेनेबा एसे खम नुनो मोन्दोंमोन आरो नाथाय आथिखालावबा आथिखालावबा एकदम एसे माने बारानिफ्राय बारा जेनेबा जों एसे जेनेबा बे आइजो माहारिखौ बेबायदि बेफार फालांगि खामानियाव बाहागो लानायखौ जेनेबा आथिखालाव जों एसे बारा नुनो मोन मोनदों आरो
नंगौ नोंथां सैथो नोंथांनि बुंनायाबो
मानोना सिगाङाव सिगांनि अथा जेनेबा बे गोदोनि दिनावथ' जेनेबा जों बेफोरबायदि नुवाखैनोमोन थारमाने जों बेवहायनो जों एसे जेनेबा जों बुजिनो हायो आरो जों बे बेफार फालांगि खालामनाया जेनेबा एसेबां गोराबो नङा माहा आरो जेनेबा बि बि बेफार फालांगिनि गेजेरजोंनो जेनेबा गोबां बेबायदि जेनेबा रां आरजिनो हायो। होननानै जेनेबा आं फोथायो आरो मानोना आंहा माने खायसे लोगोफोर दङ आरो ना बिसोर जेनेबा बिसोरनि माबाया बे बेफार माने खामानि मावनाया बिसोरो जेनेबा बेबायदि बोथोर बायदियै मावो आरो बोथोर बायदि माने दाथ' जेनेबा फिथाइ सामथाइ दा थ' माने बे रैमालिनि बोथोर नालाय दा माने बिसोरो बे रैमालिखौ गुबुननि फ्राय जेनेबा खम दामाव फाननानै बिसोर दा दाम बुरजायाव माने फानो आरो बेबायदि जेनेबा गोबां बेबायदि जेनेबा मुलाम्फाफोर मोननो हायो आरो बिसोरो जेनेबा बिदिनो ओ रैमालि थाइसेयाव बिसोरो थामजि ब्रैजि बेबायदि बायना लायो ओमफ्राय बायनानै लानानै बिसोरो बिसोरो बे थाइसेयावनो बिसोरो माबा सेजौ बा दाइनजि बेबायदि मायाव माने बिसोरो फानो आरो होमबालाय नोंथाङा सान्दो बेसेबां आ माने बेसां माने बिसोरो माने मुलाम्फा मोननो हादों बिसोरो जुदि जेनेबा ब्रै ओ ब्रैजि राङाव बायनानै जुदि आरो बिनि सायाव ब्रुजि रां थाइसेयावनो जुदि दि बिसोरो मुलाम्फा मोनोबालाय आरो बिसोरो सानसेयाव बिदिनो बाजौ द'जौ बेबायदि बिसोरो लाबोयो। रैमालिफोरखो होमबालाय थाइसेयावनो जुदि ब्रैजि रां मुलाम्फा मोनोब्ला बे माने बिसोरो आरो बे बा ब्रैजौ बाजौ सोरो बेसां खामायनो हागोन नङा होमबा नोंथां माने औ माने थिग बेबायदिनो जेनेबा बे बेफार फालांगि खालामनानैनो जेनेबा बिसोर एकदम गावनि न'खरखौ बिदिनो गावनि गथ' गथायफोरखौ फरायनायाव माने टिउसन फिस होनाय स्कुल फिस होनाय ना बायदिसिना जेनेबा बिसोर आरो न'खर बिथिं जानाय लोंनायावथ' बेखौ नांखागौनो आरो थाखा फैसाखौलाय माने माने माने बे बे आइजो बे आइजो सासेयानो जेनेबा बेबायदि दैदेनबोबाय थादों आरो आं बेखौनो मालाबा सानो आरो' आयु माथो इसां बे सासे आइजोआनो बेबायदि न'खरखौ दैदेननो हायोब्ला जोंफोरलाय मानो हाया बेबायदि जेनेबा आं एसे माबास मालाबा सानो आरो सम लानानै थ' थिग बेबायदि बियो जेनेबा बेनि बेनि फालांगिया जेनेबा बोथोर लानानै जायो आरो दा माने
औ।
दा बे रैमालिनि बोथोर दा रै रैमालिखौ फानगोन बियो ओमफ्राय रैमालि जोबखांनाय लोगो लोगो नारें खमलानि बोथोर फैगोन ओमफ्राय आरो बि बेयो नारें खमलानि फालांगिखौ मावगोन आरो बेबायदि माने ग्रोब ग्रोब ग्रोब ग्रोब माने सोलिलांबाय थायो आरो।
औ थारैनो नोंगौ नोंथां सैथो।
खलाफोरा जुदि जोबलाङोब्ला बिथिं आरो बियो मैगं थाइगंफोरखौ बेयाव फानगोन आरो बेबायदि जेनेबा आं नो नो मोनगासिनो दङ आरो आंनि बे लोगोखौ आं बेयावनो आं सानो दे होबालाय फालांगि खालामनायावबो जेबो एसां माने एसां गोरा नङा आरो बेयो आं बे बेबायदि सानो आरो। जायनि थाखाय जेनेबा सासे सासे आइजोआनो जुदि एसे माने न'खरसेखौ जुदि दैदेन लांनो हायोब्ला माने जोंनि बे आ-आ आ -आथिखालनि दिनाव जेनेबा जोबोद इसे बे फालांगि मावनायनि जिबिदि राहा बेबो जेनेबा जोबोद गोरलै जाना फैबाय होननानै आं सानो आरो नोंथां। आरो थिग बेबायदिनो नोंथाङा आ नोंथाङा बुंलांबाय थिग बेबायदिनो दा आथिखालावथ' बे साहा दखान फोरावबो बांसिन समाव बे आइजोफोरासो थायो। फ्रा आरो जि दखानफोरावबो बे दख'ना दखानफोराव बांसिन जेनेबा बे आइजो माहारिफोर खौसो जोङो नुनो मोनो आरो। आरो बाजारफोराव थिग बेबायदिनो बाजारफ्राव फिसा फिसौ बे फानलु फान ओ फानलु फाननाय दा बेबायदिनो खाम फाननाय बायदिसिना फाननायफोराव बांसिन जेनेबा बे आइजो माहारिफ्रासो जेनेबा जिरायनानै फानबोबाय थायो आरो न नगौना नोंथा? औ माने बे बे बेफोरबायदिनो जेनेबा बे बेफार फालांगियाव जिहेथु जेनेबा जों जुदि खालामनो हायोबा थारैनो बेयाव जेनेबा गोबां बेफोरबायदि जेनेबा मुलाम्फाफोर जेनेबा दङ आरो जोङो ओ बेखौ नुनो मोनबोदों।
औ
बेनिखायनो जेनेबा ओ जुदि जुदि सासे सासे मानसिया जुदि जेबो जुदि बेहा जुदि माने न'खराव जुदि जेबो राहा गैया जेबो साख्रि बाख्रि जुदि गैयाना माने बेफोरबायदि जेनेबा माहाय थार्स्ट आ माने गिबि समावहाय जेनेबा ओरैनो जेरैनो बा रोजा बा द' रोजा माने खस्थ' मस्थ'यै जेनेबा बेखौ जुदि बिदि होनानै जुदि बे फिसा मोनसे जेनेबा फालांगिनि जुदि जेनेबा बे जागायजेनो अब्ला बि फालांगिनि गेजेरजोंनो बे जेनेबा आरामसे गावनि न'खरखौ जेनेबा सोलिलांनो हागोन बायदि होननानै आं सानो आरो मानोना मानोना जेनेबा आथि आथिखालाव जेनेबा आथिखालाव जि बुस्थुखौ नों फाननो लांगोन बिनो माने फानजायो आरो माने बे मालाबाबो जेनेबा बेबायदि माने बे बुस्थुआ फानजाया बेबायदि नङा आरो मानोना आथिखालाव मानसिफोरा जेनेबा माने मा होनो मा होनबावगोन आथिखालाव जेनेबा मानसिफ्रा एसे खस्थ' खालामनो बायो आरो खालि जेनेबा माने आथिखालाव जेनेबा फैसायाबो ऐबेललेबोल जाबाय नालाय माने फैसा हो फैसा होबानो मोनो होननानै बे- बे साननायखौ लानानै जेनेबा मानसिफ्रा थायो र बेनिखायनो आथिखालाव जेनेबा जि बुस्थुफोर जेनेबा नोंथाङा सापस मानि मुनि आरो बेबायदिनो बे मानि मोनियाबो फानजायो आथिखालाव आङो जेनेबा सानबोला एकदम गोमो हाबो आरो आयौ आथिखालाव मानि मानिफोराबो फानजायो होननानै बेथ' जेनेबा बेखौ ओरैनो एसे माने बारिफोराव बेखौ नामायबानो बेखौ ख खनबानो मोनो। नङा होनोमबा नोंथां माने बि बिखौबो मानसिफोरा जेनेबा फानानै लाबोयो आरो हमबालाइ बेयावनो जेनेबा जों मोनथिनो मोनो आरो। जेनेबा आथिखालाव मानसिफोरा जेनेबा फैसा थाखा फैसाबो बारा जाबाय नालाय बेनिखायनो जेनेबा एसे बायबानो मोनो होननानै जेनेबा बि सानो आरो बेनिखायनो आं बे फालांगियारिफोरनि थाखाय बेयो जेनेबा जोबोद मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै आं सानो आरो। माने माने बे बारिनिफ्राय जिखौ नों जेनेबा बुथुम औ नंगौ नोंथां।
थिग बिदिनो नोंथांजों रायज्लायनानै ओ मिथिनो मोनबायदि गोबां खायफा बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनैखौ मिथिनो मोनबाय बा बेफार फालांगिनि बागै। गोबाङैनो मिथिनो मोनबाय आरो नोंथांखौ साबाय खर जासे हरो जे मिथिनो मोननानै आरो उनफोराव नोंथांखौ लोगो मोनगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय।
औ दे नोंथांनिसिमबो जोबोद जोबोद साबायखरबाब बावहरनाय थाबाय।
औ गोजोन्थों।
औ दे गोजोन्थों दे।